खोनादों औ खोनादोंना नोंथां औ खोनाबाय खोनाबाय
औ नोंथाङा दायो मा खालामदों
आं दायो दङ बिदिनो जिरायनानै औ खोनादों
अ नोंथाङा दायो माबाफोर खामानि मावदों नामा
दायोथ' जेबो खालामथ'आाखै ओ गरम मोननाय जिरायना दं लांनांगोनायाव
हेनबा आंजों दसे सम नोंथाङा सावरायनो हागोन ना
हागोन
अ होनबा जोङो मोनसे टपिकनि सायाव एबा मोनसे आयदानि सायाव जोङो सावरायलांदि ना मा होनो नोंथां
जागोन दे नोंथां
जोङो होनबा बिदिनो ओ आबादनि सोमोन्दै एसे सावरायदिनि ना मा होनो नोंथां?
जायो
ओ होमबा नोंथांनाव मोनसे कुइसन सोंग्रोनोसै ओ आबाद होनोब्ला जोङो मा मिथियो? बेनि बागै सुंद'यै बुंनो हागोन ना नोंथां?
जागोन बुं दे बिदिब्ला खोनासं आबादा जाहैबाय मोनसे सुबुं जिउनि थांनानै थानाय आदार जायखौ जों आदार होननानै बुङो बै आदारखौ बुथुमनायनि मोनसे कोरस आयदा आरो सुंदयै बुंब्ला जों बेखिनिखौ बुंनो हागोन आरो जायनो मानसिया गावनि गोनां जानायखौ माने जानायनिफ्राय हमनानै जिखुनु आदार होननाय बुस्थुखौ जोङो आबादनि गेजेरजों मोननो हायो आरो।
औ औ
जोंनो जिउआव गोनां जानाय थांना थानो थाखाय ओ हमना लाबाय जोङो आबाद बुङोब्लाखौनो जों गोबां रोखोमनि मोननो हायो ना फिसिनायनिफ्राय लानानै मैगं थाइगं गायनायनिफ्राय बेजों लोगोसे मोसौ बोरमा फिसिनाय बिदिनो गोबां रोखोमनि आबाद मोननो हायो आरो जाय आबादफोरखौ जों मावोब्ला बैनिफ्रायनो जोङो रां आरजिनो हानाय जोङो जायो। जेरै हमनानै ला जोङो दा बो थोरखौ नायनानै जोङो नायोब्ला बोथोर नायै बोथोरखौ जोङो मा खालामनाय जायो आबाद आबादखौ मावनाय जायो आरो जेरैहाय ओ मेसेंनि आबाद आरो दैज्लांनि आबाद बेफोरबायदि बुंनाय जायो। दा दा बोथोरा जोंना दैज्लां बोथोर नालाय दा दैज्लां बोथोरखौ नायोब्ला जोङो दायो खोब मावगोन मानसिफ्रा माइ आबादखौ बोथोरजों गोरोबफ्ला गोरोब फानानै
औ औ
बेफोर जायो मोनसे सुबुंनि थाखाय गोनां जानाय मोनसे गोनांथि मुवा आरो जाय खौनोखि सुबुङा सम जानायजों बुथुमना लानायजों गावनि गोनांथिखौ सुफुंना लानो थाखाय मोनसे आबादनि सर्स बेनिफ्राय
ओ नोंथाङा थ' होनखाबाय जों थानानै थानो थाखाय जे आबादखौ मावनानै जानो गोनां जायो मानसिया नङा होमबा नोंथां? जेरै बोथोरखौ नायनानै हो नदों मेसें बोथोर आरो दैज्लां बोथोर जोङो बिदिनो दै ज्लां बोथोराव जोङो दायो अखानि बोथोराव जोङो नायोबा बिदिनो फाथो फाथो बिफां गायजायो। आरो बेजों लोगोसे ओ माइ आबाद गायो। अवा नोंथां जोङो दायो माइ आबाद माइ आबादखौ जोङो सावरायदोनि ना मा होनो नोंथां ओ जोंनि सिगां माइ आबादखौ मावनायनि आगोलाव जोङो माइखौ मा सिगां ओ दैयाव एबा माबा मोनसे जायगायाव जोङो ब स्थायाव सुनानै फख्रि नङाबा दस्रायावहाय मा दै गोनां जायगायाव जोङो सोमनानै दोनहैग्रोयो नङा होमबा नोंथां?
औ औ नंगौ।
सिगां जोङो बेखौ फोनायनि एबा गायनायनि सिगां जोङो मा हायाखौ फोमोननानै लाग्रोयो। नङा होनबा नों
औ औ नंगौ।
जोङो हायाखौ जोङो गोदोनि दिनाव नायोब्ला जोङो नांगोलजों बिदिनो एवहरोमोन आरो नांगोलजों एवखांनायनि उनावहाय बेखौहाय आरो मैजों होयोमोन। मैनि उनावहाय जोङो मा आरो नांगोलजों होबावनायनि उनाव मैजों होबावोमोन आरोना। जुदि हाया से मोनागौमानि जोङो मा हालेवसिगोन। थिखखोना एवनानैहाय ओ मै होनाय जायोमोन आरोना। आरो दै गैयाबा बेखौहाय मा ओ बिदिनो दै गोनां जायगायाव थांनानै ओ दंगआथ' नांखागोन नंङाओमबा नोंथां जाम्फफोरखौ'
औ नंगौ नंगौ।
बाथ' जाखाया सिगांहाय दुब्लियाव सोग्रोनांगौ जायो बिनि उनावहाय दै थाबासो जोङो मा बेखौ गुरै हायाव मायाखौ गायनो हागोन आरो ना। बिनि सिगां ओ गायनायनि सिगां जोङो माइयाखौ बे सोमनानै दोननाय माइयाखौ जोङो मा ओ बेखौहाय ओ बे सन हिसाबै जोङो फोना लाग्रोयो नङा होमबा नोंथां जाहाथे जोङो खोथिया हिसाबै बेखौ ओ फुनानैहाय उनावहाय गायस्लायफिननो हायो आरोना। जेब्ला बियो खोथिया गोजौ जागोन अब्ला मा बेखौहाय ओ गायनाय जायो आरोना बे फोमोनखानाय हायावहाय बेखौहाय गायहैनाय जायो आरो बेजों लोगोसे बिदिनो दान मोनथामहालागै एबा मोनब्रैहालागै बेखौहाय मा ओ‌ बिदिनो नभेम्बर एबा डिसेम्बरावहाय बेखौहाय हानाय जायो नङा होमबा नोंथां ओ जेब्ला मोन अब्ला बेखौहाय हानानै बिदिनो गामिनि एबा ओ बिदिनो हाजिराफोर लानानै मानसिफोरखौ लिंना लाबोनानैहाय ओ हानाय जायो। नङा होमबा नोंथां? आरो बेजों लोगोसे जुदि ओ माइ आबाद गायनायनि जुदि हानि मा हाया जुदि गुवारबा बिदिनो ओ जि बिगा एबा जिबा बिगासो लायोबा बेखौहाय मा ओ द' दिन एबा स्नि दिनहालागै लानाय जायो नङाओमबा नोंथां? आरो बेफोरनि गेजेरावहाय ओ बेखौ हाख खांनायनि उनाव आरो बेखौ न'आव लाबोनो थाखाय बिदिनो मानसि गामिनि मानसि नांगौ जायो। मानो होनोबा बेखौ दैखोनो एबा जमा दोनो थाखाय नङा होमबा नोंथां? आरो बिनि उनावहाय बेखौहाय मा ओ मोसौ गारि एबा बिदिनो आखाइजों रोंगायोमोन आरोना। न'आवहाय आरो बेखौहाय मारा होनायनि आगोलाव जोङो मा लांदां जायगायावहाय बेखौहाय ओ गोबोरखि एबा मोनसे जायगायावहाय बेखौ लगायनानैहाय ओ लिदनाय जायोमोन आरोना दैजोंहाय। हासिब लानानैहाय जाहाथे बे हाया बाला गोनां जाया आरोना। आरो बिनि उनावहाय बेखौहाय ओ ज' बिदिनो जाबखांनायनि उनाव ओ मोसौखौ ओ माथाम एबा माब्रै हालागै ओ बेखौहाय ओ बिदिनो गल गल गिदिंनानैहाय मा बेखौ मारा होनाय जायोमोन आरोना। जेब्ला मारा होखांनायनि उनाव बेखौहाय ओ बिदिनो खालारि होनो बेखौ औवानि बानायनाय जायो आरो बेखौहाय बेजोंहाय बे जिगाबखौ आलादा खालामो आरो बेजों लोगोसे माइ फिथोबखौ आलदा खालामो। नङामोन नोंथां? आरो बेनि उनावहाय ओ जेब्ला माइआखौ मोनो एबा माइ फिथाइयाखौ आलदा दोननोखांनायनि उनाव जिगाबाखौ आलादा दोनो आरो ना। आरो बेखौहाय ओ माइगाबखौ आलदा खालामनो थाखाय ओ‌ जोङो मा संग्राय संग्रायाव लानानै एबा संग्रायथ' नङा बिदिनो ओ‌ खबायाव लानानै बेखौहाय गार सारनानैहाय ओ बेखौहाय ओ संग्रायजों सिबनाय जायोमोन आरोना। जाहाथे माइ फिथोबा आलदा आरो बिनि उनावहाय माइगाबा माने बिदिनो सिङाव माइ गैयिखौ जेनेबा आलादा खालामबो आरोना बिनि उनावहाय ओ बेखौहाय बाख्रियाव सोनो एबा ओ बेखौ मा होनो औवानि हेबनायखौहाय? ओ औ एयावहाय दोननाय जायो आरोना औ एयाव दोननाय जायो आरोना जाहाथे बे अखा सियै एबा बारनाङि जायगायावहाय जुदि अखा सियोबा बार नांङोबा बे माइआ गाज्रि जायो नंङा होमबा नोंथां? मुसियो एबा बिदिनो गाज्रि जायो। बेनि उनावहाय बेखौ मा ओ बे थांनाय ओ जाखिनि खरसा थांदोंमोन आरोना गायनायावहाय एबा हानायावहाय बेनिखौ बोखांफिननो थाखाय खरसाखौ जोनङो मा फानफिनो आरोना आरो जानो गोनांखौ जोंङो लाखियो ओ बिदिनो आरोना दैज्लां सिगांनि समाव बि माइनि आबाद ना आरो नोंथांङा मेसेंनि गायनाय आबादखौ एसे फोरमायनो हागोनना नोंथां?
ओ मेसेंनि मेसेंनि आबादखौ जोंङो ओरैहाय गोरान खिथिबो होननानै बुंङो जेरैहाय लाइ, लाफा, बेसर, सबायाइ, बेनिफ्राय जोगोनार बेनिफ्राय फान न्थाव,
औ
ओ ओमफ्राय जोंङो बानलु बायदिसिनाखौ जोंङो ओ थोंजोायै बख'नो हायो आरो जाय आबादफोरखौ जोंङो दै गैयै एबा दै गैयि समाव जेब्लानाखि जोंङो माइ हाखांनानै बोथोर माइ माइ आबाद मावखांनानै जों जों फोथारा लांनदां जानानै थागोन अब्ला बै फोथाराव लांदां फोथाराव जोंङो गोरान बेसर, लाफा, लाइ, मुला, आ ओमफ्राय बिदिनो जोगोनार जुखाम बायदिसिना फोथार ओ आबादखौ जोंङो गायनायखौ जों मोननो हायो आरो मोनसेनि उनाव मोनसे मोनसेनि उनाव मोनसे मानोना माइ फैनायल' ओ औ मानोना माइ फैनायजोंथ' माइ फैनायल' जाया जोंनो बेजों लोगोसे जादेरनो थाखाय जोंनो ओंख्रि नांगोन बेखायनो ओंख्रि हारिनि लाइफांफोरखौ बा मैगंफोरखौ जोंङो ओ मेसें बोथोरावहाय गायनाय जायो आरो
नंगौ नोंगौ आरो बिनि उनावहाय जेब्ला औ
सम जायोबा एबा ओ बिदिनो फानहैयो नंङा हानबा नोंथां?
औ फानहैयो नांगौसेबां जोंनों
बेसर‌ आबाद, बिदिनो दालि आबाद, गायो नंङा ओमबा नोंथां मानो होनोबा बेफोरबायदि आबादा ओ गोरान जायगायाव थांङो मानो होनोबा गिसिआव बेयो नंङा आरोना आरो बेनि उनावहाय जोने'बा औ बेसराखौ जोंङो मा बिदिनो गायखांनायनि उनावहाय बेखौहाय मा ओ फुनानै एबा ओ बिदिनो मारा होयो आरोना मायखौ जेरै मारा होयो बे थिग बेबायदिनो बेखौ मारा होनाय जायो, आरो बिनि उनावहाय बेखौहाय मा फालांगि खालामो नंङा होनबा नोंथां? ओ फालांगि खालामनायजों लोगोसे जोंङो मा ओ बेसरनिफ्राय जोंङो थावबो ब'हनो आरोना बिदिनो ओंख्रि संना जानो थाखाय आरो बिदिनो बायदि बायदि फेक्ट'रियाव लांनानैहाय बेखौहाय थाव खालामनानै बिदिनो पेकेटनि एबा बथल सोनानै जोंङो मा बेखौ फानो आरोना ओ बिदिनो गामि ओनोलाव गायनानै बेखौ नोगोर ओनसोलावा दैथायहरनायजों लोगोसे मा होनो बेखौ थायाव ब'हनानै एबा जाग्रा बिदिनो ओ ओंख्रि संनो थाखाय जोङो मा बेखौ बाहायनाय जायो नङाबा नोंथां? आरो बिनि उनावहाय जोङो गोबां रां आरजिनो हायो नङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ।
ओ जाहाथे जोङो बिनि गेजेरजों जोङो न'खर खुंनो हायो बिनि उनावहाय जोङो मा नांगौखिनि बेसाद आगजुफोरखौ जोङो बुथुमना लानो हायो नङा होमबा नोंथां?
औ बेनो जाहैबाय मोनसे आबादनि आयदा आरो औ।
औ औ नंगौ नंगौ। ओ नोंथां समाबो जाबाय जोंनिया ओमबा दोन्थ'लायनायसै नामा?
औ।
औ नोंथांनिफ्राय बिदिनो गोदान रावफोर औ गोदान गोदान सोलोंना मोननायनिफ्राय गोजोननाय मोनबाय आरोना।
औ नोंथांनिसिमबो गोजोननाय थाबाय।